औ
मा खालामदों आदा?
ओ नै दं ओरैनो जिरायनानै दंफां सायाव
ए अखा हायाखै नामा?
आखाया मोनायाव हादोंमोन ओमफ्राय दा हाथ'वाखै ओमफाय हागोनसो नाबाथाय दायोफोर माबादों एसे बोथोरा
ए हा ओ औ जोंथि हागासिनो फ्रि फ्रिनो
ए अ उम उम जोंथिंबो हागोनसो नामाथाय फुंनिफ्राय हागासि
हागोनदां दा ओरैनो लासैनो औ फुंनिफ्रायनो हागासिनो मोनानायनिफ्रायनो हादों होनजायो ओमफ्राय माबा बे माबा नङा आरो जुब जुब नङा फ्रिफ्रिल'
अ ओ ओ ओ अ
मानसिखौसो दिस्थाबनो खामानि मावनाय मा मावनाय
अ अखा हाबा दिस्टाब जायोथ' खबर फोरा इदिनो मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनो।
ए ए खामानिफोर गैया जेबो
खामानियाथ' गैथ्रालै नै स्कुलाव ग थ' लाबोदोंमोन आङो ओमफाय दा ओरैनो दथ'यो।
ए गारि सालाय हैनाय आरो ओ
उम
नै आंबो ओ आंबो नै जोंनि मावख'वावसो दंफैयो।
अ उम उम खामानि दं ना?
खामानि दं ओ मैया फैनाय जादों आरो।
ए हर थादों इदिबा दिनै।
ओ औ औ औ औ हर थादों
ए लोगोफोर दंना ना हारसिं?
ओ लोगोफोर दं ओइ एसे मोसालाबायनायनि माबा दङ बेयाव बेखायनो फैबाय आरो।
अ मावबोदा खुलिदों नामा?
मावबारा खुलिदों औ
अ मालानिफ्राय?
मा दिनिनिफ्राय होदोंमोन।
ए उम उम उम
दाबो मानसिफ्रानो फैलायाखै।
अ उम बेलेग माबानि बेलेग ओ मा होनोमोनलाय इदिखो दख'रानि फैगोन नामा?
ओहो बेलेगनि फैनाय नङा माने जोंनि जायगानिल' आरो।
ओ ओ ओ नोंसोरनि एरियानि
औ ओरैनो गु बाजिनिफ्राय होनदोंमोन गैया। गु बाजि बारलायलांबाय जि बाजिलायलांसै दाबो गैया रावबो फैयाखै।
जि बाजिनैसैथ' बारा गोबाव गैला।
औ।
ओं
दङ फै दाबो।
ओम
बुंनाय बायदि टाइमाव फैजोबनो हायालै मानसिफ्रा।
औ समखौनो होसोनो हाया एबा गायनाय फुनायालाय आदा?
गाहायनाय गायनाय फुनाया मानसिफ्रा जायफ्रा गायनायफ्रा गायलाबायबाय ओमफ्राय जोंहा गाया नालाय ओरैनो दङ दुब्लिया लांदांनो।
औ जागोन।
देनां ओह गायबायथ' जोंथिं बिराद गायसावो गायस'लाबायबाय।
ए जोंनिथिं खोथियानो जौवाखै।
ए ओम। गायसावबायानो जोंथिंजाय‌ ओम।
दंगबो गैयाना जोंथिं ओरै अखानि दैजोंसो गायनाय जायो ओंखायनो अखा हाबासो जायो आरो जायो बोरि हा जायिबाय ना।
ओ दाबो दंग' दंग'नि दै हाबोबाबो एसेबां सुबिदा दंग'नि दैेया। अखानि दै जाखिनि जमा थानाय बेजोंनो माबादों मानसिफ्राबो गायदों हालेवदों बिदि।
गैया जोंनाबो अखानि दै नङाबानो गैया थांनाय बोसोरावथ' थांनाय बोसोरावथ' खायफा-खायफा गायनोनो मोनाखै ओरैनो लस जादों।
ओम दा बायसायाव बोथोरा एकदम अखा हाथाराखै मोनना?
औ।
ओम बिराद सान्दुं गरमसो जालाबायदोंमोन।
उम उम अखाबो गैया माबो गैया।
औ।
जाह जा दिडिस्टार्ब जायो।
जायोलै खस्थ' जाथारो नांगौबायदिबो थोरा सुबिदा होयाबाथाय खितिफ्राबो मोजां जायाना?
औ जाया। हाब मोसौ बोरमायाबो होयो जानाया।
ए ओ ओ ओम बेथ' कमन खाथार।
उम जोंहाबो गायनो नागिरदोंमोन बोरै जा औ जाहाबो गायनो नायदोंमोन बोरै जायोथाइ।
ए ओम ओम ओम ओम दे गायदे।
ओम बारा बुरजा गाइया गायनाइयालाय खोथिया फोबायमोन औ
ए ओम।
एसे लेट जादों खोथिया फोनाया माने जोंना।
अ दे दाबो बांद्राय टाइम जायाखैना?
जायाखै जानायालाय।
ओं आसार दानावसो बहर जाखायो गायनाया।
औ औ आं मिथिलाइ लाङा बिदिखौ जिखुनु।
जोंनिथिं एसे मानसिफ्रा सिगां जायोलै खेथि मावनायफ्रा आबाद मावनाया गोरान खेथिबाबो ओमफाय ओरै मा होनो दैज्लांनि खेथिबाबो एसे सिगां सिगां मावनो नागिरो जोंनिथिंजाय
औ
ओम दा बोसोरसेयाव मोननै मोनथाम गाहाम आबाद दिहुननो नागिरो
औ एसे मावनायानो मोजांलै हाखौ ओरैनो हाखौ हाखौ ओरैनो दोनस्लायसाय बिदि मावबाय थानायानो मोजां
बिदि आरो हाखौ ओरैनो थाहोआ
बिदियानो मोजां गुबुन जाथिफ्राबो मालाय गुबुन हारियाबा जा मावसिन मावसिन मावजा मावबाय थायो बे बिनि उनाव बे
ओं दा बुंसै बिसोरखौथ'
अ जोंहासो बाबावो
उम जोंनियाबा बायो एसे
औ
औ
मावनो दांनो एसे अलसिया टाइप नालाय जोंना
औ बारा सहाय हाया
औ
ओम
बेयावनो माबायो माथो फुंनि जामुङालाय माथो जानानै फैखो आरो मा ओंख्रि जाना फैखो
फुंनि जामुंआथ' माबासोमोन मा होनो इदि ओंख्रि गैलायामोन ओंखामजों ओमफ्राय मा होनो खांखिलर खांखिलर फाजामोन बेखौनो जासाबलाना फैबायलै
जोंनाबो गैया ओंखाम फुदुंनाय सयाबिन फाजादोनो जाबाय जोङो
जायोलै फुंनि जानाया
फुंनिया जाखागौ जाब जुबजोंनो
ए ओमफ्राय माबालाय दा सानसुफुनिया खयथायाव जागोन
बिराद खयथासोआव जायो बुंथनो हाथ'ला बेखौ औ‌ जजोंनो दिनैनिफ्राय नालाय बावबारिया संनाय खावनायबो नाबले जोंनो संनानै जानांगौ बुजिनानै मोनासै दाबो जेबो जगार गैथ'वा नालाय
नङाबा माथो संग्रा गैयाना ने
औ
संग्रा गैयाबाथ' एखमबा मावनानै जानांगौ संना जानांगौ
औ
हुदा गैयैखाय बानाय मोनो ने संनाय खावनाय हुदा गैयैखाय बानाय मोनो आं जोंबो आंजोंबो जाथारालै बिराद बानाय मोनो आङो थोरसि थोरसि लथा सुनाय साराय थौ सुनाय मैगं सुनाय मैगं हानाय
औ आं जोंहा एसे माबाबाय थानायखाय बांद्राय जेबो मोनलालाय होमबाबो बायो आरो थोरसि लथा सुनायखौबो बिराद बासोयो‌। हुदा गैया हुदा गैया जाहैबाय ओम
उन्दैफ्रायनो एसे हुदा थाबासोमोन।
अ ओरै आरो दस्रा खामानिबो मावनानै जों दस्रा खामानि मावनानैनो जोंनो संनानै जानांगौआ बायोना मेंनाय जों जाबजों।
बेलेग खामानि माव मावनानै मेंखाबाय आरो बेयाव संनानै जाबावा टाइम लाबावगोन
औ बायो बेहायनो।
उम।
उफाय गैया बाबो एखमबा समाव संनानै जानांगौ जायो ओम।
रावबो संग्रा गैथाराबा
उम एखमबा माबाया संनाय खावनाया एसे गोबाव जानानै देरिरि जानानै थाम बाजि जिसेआवसो मोनजाहैयो एखमबब्ला समावथ' नै बाजि थाम बाजियावसो।
उम। खस्थ मोनोलै ने बिदिबथाय उम‌। मोदोमफोरखौनो मोदोमफोरखौनो लावला लावथाम मोनला जोबबो ना?
ओ आरो ओरै उखै हाबनाय जाहैबायना इखि गोसो जवा जवा जाथारो। जानो लोंनाय इन्टारेट मोना मोना जाथा
उम उम।
ओरै
उम।
स्कुलाय खयथासोखव गयो?
माबासोयावसो गगोन दुइथासोआवसो।
ए नेबाय थानांगौ जायो ने?
ओ र'दआ दसे थानानै बारा बा थांनोसो हागौ आं न'आव बारनांनायखाय दसे दसे जिरायनो लुबैनानै जिरायदों आङो। रायलायथावथावनो मानसिफोरजों रायलायथाव' राय्लायथावथावनो। लामाया स साया सायाना बिराद मोजां जिरायनो।
ए औ औ आंथ' खनसे ना खननैल' थांनाय जादों। बिथिं गैया।
ए ए जोंनि खुथुयाव फैखांबाय बिदिबाना? नोङो ए आं आंथ' थालानो गैबावला नों फैदोंना मादोंमोन।
ए आं थांखांबाय जिखुनु खननै थांदों।
अ अ अ। उम दे मालाबाफोर टाइम मोनबा मिलायनानै फैबानो जाबाय सोरजोंबा
औ औ।
ओ
ओमफ्राय दस्रा पेसेन्जार माबानो हाया बोनो हाया नामा आदा?
ओ पेसेन्जाराथ' सोरबाफोर रिजार्भफोर हमोबा थाङो। ओफाय ओरैनो बिदि माबायाव लाइनाव थालायनानै सालायनाय जाया।
औ औ बिदियानो मोजांलै बे ओरै लाइनाव थाललायनानै सालायबा एसे खस्थ'सिनसो जायो। बे रिजार्भ फैयोबा थांनायानो मोजां बोरहैबाबा।
ए
गैया आंथ' मा खालामबावनांगौथाय बेखाराव दं थारो दासान्दि ओरै फरायनायाबो जोबथ'बाय
ओ फरायनाया जोबजोबबाय ने नोंना?
जोबजोब जोब्बायानो होनजाबाय दाख्लै फरिखाया जोबबायमोन आरो ओमफ्राय माबाखौ बे आनजाद होनायनि
हम
फिथाइखौ मोनथ'वाखै दाबो।
अ उम उम जायखि जाया उम मोननायाथ' मोनखागोन नड़ा होनबा?
औ औ मोननाया मोनगोन एसे मोजां मोजां जानांगौ आंनियावथ' बोरै जायो नायनोसै र' इसे उनाव। दा बेखौ बे आनजाद होनायनि फिथाइखौ माखासे लेखाफोरखौ मोनबासो मा खालामनाय जायो नुसै नुसिगोन आरो फरायबावनाय जायो ना बले एसे गुबुन राहा लामा लानाय जायो।
उम दे आंनिफ्रायो बे आंनिफ्राय गाहाम हामलायनाय था-थाबाय मोजां जाथों।
गोजोननाय थाबाय औ गोजोननाय थाबाय आदानिसिम बेबायदिनो
सुइ खस्थ'फ्रालाय थाखायो थानाया। मानसिनि जिउआव एसे एसे नाजानायखौ लाखिबाय थादो। जेसेयावनो गोजौ सुंथायो। जेसेबां गोजौ सोलोंथाइ लानानै थानो हायो एसेबांनो उननि समफ्राव खाबुफ्राबो फैबाय थायो। नंङा होमबा?
औ औ औ नंगौ आदा।
बेखौ नाहरखादो एसे उम।
हानायखिनिखौ नाजालांसै बिसिबांसो आवगायलांनो हायो जि गावनि जिउआव
उम।
बेखौनो माबालांसै आरो
औ औ
दे बिदिब्ला आदा दोन्थ'लायसै थाथ'लायनोसै औ औ।
उम।